हेल'
अ हेल' नोंथां औ औ हेल'
अ अ नोंथां खोनाबाय
खोनाबाय नों थाङा मानोब्ला फन हरदोंमोन?
अ नोंथां आङो नोंथांजों नैबे जोंनि बर' हारिनि जि जानाय लोंनाय बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै फन हरदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन दे औ सम दं नोंथां।
आदचसा ओ नोंथांनिफ्राय आं एसे मिथिनो लुबैदों जे जोंनि बर हारिनि जि माने जानाय लोंनाय गोदोनि बिफोरनि सायाव नोंथांनि जिखनि फोर दङ फोरखौ एसे बुंनो हागोन नामा? बा मोन नो हागोन नामा होननानै आङो नोंथांनिसिम
औ औ फंनैसो मिनथि थिगोन मिथिनायालाय आंबो बारा एसेबां मिथिजोबा।
औ थेवब्लाबो ओ जिखिनिखौ
औ जोंनि उम औ जोंनि बर'फोरनि बर' फोरनि जामुं हिसाबै उम जोंनि उम अनला
औ
अनला नारजि औवा मेवाइ सबाय बेफोरो बर'फोरनि गुबै ओंख्रि आरो बेफोरखौ जोङो अन-अन अनलाखौ दाउजों जाजायो अमाजों जाजायो।
औ
फोरजों जाजायो। आरो अनलाखौ अनलाखौ जानोब्ला जोङो माइरं माइरं खौ देनानै जोङो ओं ओंख्रि संनानै जानाय जायो।
उम
आरो बेजों लोगोसे औवा मेवाइ औवा मेवायखौबो जोङो औवानि गोरलै गोरलै बिथ' बेजों बानायनाय जायो गोरलै बिथ' खौ दाननानै जोङो उम औवा मेवाइ औवा मेवाय बुङो बेखौ औवा मेवा जोङो ओंख्रि जायो। ओं औवा मेवाइखौ ओंख्रि जानायाबो जोङो बेफोरखौ गुबुन गुबुन जिब जुनारफोरजोंबो जानाय जायो जेरै दाउ अमा उम बेफोरदो उम बेफोरजों उम बेस-बेफोर बेदरफोरजों जानाय जायो।
आच्छा उम
नारजिखौबो जोङो गुबै गुबै मैगं हिसाबै सानना लानाय जायो नारजिखौ जोङो अमा बेदरजों जानाय जायो अमा बेदर अमा बेदरजों जानाय जायो आरो बेफोर नारजि मैगङा जाबाय बर' हारिनि थाखाय ओम गोबां गोबां गोनांथि मैगं बेखौ जोङो गुबुन गुबुन खामानिफोराव बाहायनायफोराव नुनो मोनो जेरै खास धर्म माबा ओ जेनेबा
बे औ आतसा नोंथां बे नारजिखौ औ जेन'ब्ला जोङो मोनसे माबायावहाय जेनब्ला जों जेब्ला जोंनि बर' समाज बेनिफ्राय सासे सुबुङा बा रुंसारि जालांबाय बा गोमालांबाय बैदिन खालि बिथांखौ जोङो औ जालांनाय समाव औ बिथांखौ बिथा गारनाय समाव जोङो गारनाय जायो नारजि अरगारनाय जायो बेखौ माबायदि औ मा मानि थाखाय गारनाय जायो नोंथाङा एसे मिथिगौ नामा बे नारजि हरगारनाय जेनबा
नारजि अरगारनाया जाहैबाय जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि फोथायनाय जायोदे जोंनि बे मानसि रुंसारि जानाय जिहेथु सुवा बेफोरो दानगारलाङो बेनि थाख ओंखायनो जोङो बैयाव नारजि अरगारनाय जायो
ओं ओं
निखौ मिन
बेखिनिखौ मोनथिनाय जायो अह
औ आरो बै नैबे नारजिखौ जोङो फाथो मैगंनि फ्राय बानायनाय जायो
फाथो फाथो मैगंनिफ्राय औ आदसा बेखौ मा फाथो मैगंनिफ्राय बेखौ नारजिखौ बोरैहाय बानायनाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे मोनथिगौ नामा
औ औ मिथिगौ नोंथां जोंनिया जोंनिया फा थो फाथोनिफ्राय नारजिखौ बानायनायनि आदब खायदाया जाहैबाय जोङो ओम जोङो बेखौ फाथो मैगंखौ फोनो थाखाय ओम गुबै गुबैयावनो जोङो ओ बेनि बेगर एबा बिदान नांगोरगोन नांगोरनायनि उनाव हालेव एवनानै बेखौ सारना होनांगोन। फोनांगोन आरो। फोनायनि उनाव फोनायनि उनाव जोङो बेखौ ओम रज' खांनानै दै सै होनानै बेखौ फेदेरनानै आरो बेनि एसे देरफुनायावबो जों बेखौ फाथो मैगं हिसाबै जानाय जायो आरो।
अ अ फाथो मैगं अब्ला बेखौ जोङो नारजि बुंनाय जायाना जेब्ला देरफुनायाव जों बेखौ जागोन अब्ला बेखौ नार-नारजि बुंनाय जानाय जाला न?
औ बेखौ ओम मैगं गोरलैयाव जानायखौ बुंनाय जाया फाथो मैगं बुंसिगोन बेखौ औ औ फाथो मैगं जासिगोन आरो बेखौ दा देरो बेखौ खौ फाथो फा फाथो बिफांनिफ्राय बिलाइ खौ खानानै बेखौ फोरानना दोननाय जायो। बेखौसो फाथो मै फाथो बुं नारजि बुंनाय जायो।
बेखौ नारजि फोराननानै दोननांगौ ओम।
आरो जिहेतु बिफां बेखौ जोङो उम फोरानना दोननानै नैबे बि फांनि बिगुरखौ जोङो मोनसे गोनांथार आयदायाव बाहायनो हायो। जेरै मोसौ फाखा बानायनाय जेरै सा थि जलायनाय मोनायाव जिहेथु जों सा थि जलायो बेनि साथि सला बान साथ खाला बानायनाय बेफोरावबो बाहायनाय जायो।
थो फाथोनिफ्राय जि बिगुर बेनिफ्रायनो औ मा बानाय जायो बस्था दिरुं बानायनानै बस्था बानाय जायो ना जेन'बा बस्था दिरुं अ औ बस्था दिरुं बानायनाय ज जायो दङ'
नोंथाङा नारजिनि सोमोन्दै आरो माबाफोर रोंगौथि दङ' नामा
औ नारजिनि सोमोन्दैथ' आङो खोब बेखिनिखौनो मिनथिगौ नाथाय आ जेब्ला नारजि ओंख्रि जागोन नारजि ओंख्रि जागोन जोङो बेख खौ जोङो ओ खारदै हो ओ खारदै होनानै बानायनानै जों जानाय जायो होननानै आं बेखौ एसे मोनथिनाय जायो आरो
औ नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा
अ ओरैनो बेखौ जों जेब्ला नारजि नारजि ओंख्रि जानो जोङो जेब्ला आगजु खालामनाय जायो बा जगार लानाय जायो बे बिद नारजि बिलाइ खौ लाबोनानै जों दैयाव सो ग्रोनाय जायो जेन'बा दैयाव सोमग्रोनानै बिनि गोखाखौ एसे खारहोग्रोनाय जायो खारहोग्रोनानै आ बेखौ आरामसे सुखांनानै लाबोनानै दोननानै जेब्ला संनोसै समाव बेखौ जोङो बे जोंनि ख खारदैजों सङो जाय खारदैखो जोङो जोंनि थालिर दंफांनिफ्राय जोङो बानायनाय जायो बेखौ अ गुबैयै जोंनिनो ओ थाव बायदि जों बेखौ बाहायनाय जायो थाव गुबै बायदि बाहायनाय जायो जायखौ बेसर बेगरनिफ्राय मोनो दा नैबे खारदैखौ जोङो थालिर दंफांनि जि दुनाखं बा थालिर बिफां बेखौ सोनखावनानै फोराननानै बेखौ गोरान खालामनानै सावनानै बेनि हांगार दिहुननाय जायो। बे हांगारनिफ्राय जों बे खारदैखो बर'न्नाय जायो। बे खारदैजोंनो बै नार्जि ओंख्रिखौ सङोब्ला आरो बे आ नार्जि ओंख्रियाव जुदि अमा बेदरफोर होनानै सं ङोब्ला गोथावसिन जायो होननानै आ एसे मोनथियो आरो।
औ नोंथाङा बेफोर उम बेफोरो नार्जिखौ नार्जिजों अमा बेदरजों जानाय उम संनाय मैगंखौ मोनजा
औ औ बेखौथ' आङो मोनजाबाय ओरैनोथ' खोब गोथाव जायो। माने नार्जिजों अमा बेदर होदेरोब्ला आरो अमायाबो इ से मेजेम मोदोम थादेरनाय होयोब्ला आरो ओ जुदि अमानि आ बिबु गिदिर बा बान्दार जायखौ होननानै बुङो बेजों सङोबा आरो बांसिन गोथावसिन जायो। बेखौ जोङो जायोब्ला खोब मिलौ हाबलायनाय गोथाव मोनो आरो। आरो गोथ-गोखायाबो एसे खम जायो। दा बे बाय दि जायो। बेनिफ्राय बर'नि जि जानाय लोंनाय होनना बुङोब्ला गोदोनि दोरोङारि जानाय जेनेबा खेरादा नि। जाय खेरादाफिनिखौ ओ खेरादाफिनियाथ' बर' हा रिनिनो दा मोनसे आ जि आइ जि आइ टेक मोनलायनाय मोनसे ओंख्रि जाबाय। नार्जियाबो जाबाय, अनलायाबो जाबाय, ओरैहाय खेरादा फिनियाबो जाबाय।
औ।
आ गंगार दुन्दिया। दा बेफोरो जोंनि बर' हारिनि मोनसे जि आइ टेक मोनलायनाय ओंख्रि जाबाय, दा बेफोरो जोंनि बर' हारि बिनिनो दोरोङारि जानाय लोंनाय। दा जानायाव जों बेखिनि खौ रायलायबाय नोंथां। आतसा ओ जानाय आरो लोंनायनि बेलायाव नोंथाङा ओरैनो बर' हारिनि जि लोंनायनि बेलायाव मा मा मोनथिगौ नोंथाङा?
बर' हारिनि लोंनायनि लोंनायनि बेलायाव आंथ' बाराय एसे मिथिया जि बेखौनो मिनथिगौ बेख बेखौ नोंथांनिसिम आङो फोरमायनो सानदों। गुबैयै जोङो जुमाय मिथियो जुमाय सेरेब बेफोर मोननैखौ मिथियो आरो बर'फोरनि बर'फोरनि लोंनाय बुङोब्ला फिथाइ सामथायाइनि ओमफाय बानायनानैबो लोंजायो। जेरै आमलाइ बोग्रि बेफोर बेफोर फिथाइ सामथाइनिफ्रायबो जोङो जौ बानायनानै लोंजायो। जौआ सेरेबा जाहैबाय जोङो सेरेब जौआ जाहैबाय जोङो माइरंनिफ्राय बानायनाय। माइरंखौ जोङो फास्टावनो सुग्रोना लानानै जोङो जेरै ओंखाम सङो बे बिदिनो बेखौ रु होननाय जायो। रुग्रोनायनि उनाव बेयाव जोङो एमाव एमावखौ जिहेथु जोङो देग्लिनानै फोननाय जायो। आरो बै एमावखौ जोङो मोन एमावखौबो बानायनाय जायो। ओम बेयाव मा मा होयो? बुङोब्ला बेयाव माइरं थासिगोन बेनिफ्राय मोख्ना बिलाइ खान्थाल बिलाइ बेफोरबायदिनो बायदिसिना बिलाइफोर थासिगोन बेफोरखौ बुथुमनानै मो फ्लाय बिलाइबो थाफे ओ थाफादेरो। आरो बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै जोङो देग्लिनानै बेफोरखौ ओ बेफोर गासैखौबो मिक्सार खालामनानै जोङो लारु सेथुमनानै दोननाय जायो। जाहाथे राननायनि आरो जोङो जिहेथु जुमा उम औ जुमाय फोननायाव जोङो जुमा माइरंखौ रुखांनानै जुमाय उम माइरंखौ खांनानै जोङो नैबे माबाखौ मा होनो
एमावखौ
एमावखौ जोङो माबायाव फोननाय जायो मा होनो जुमायाव फोननाय जायो आरो जुमायाव फोनखांनाय उनाव बेखौ प्लास्टिकजों खोबनानै एबा उम माबाफोर खान्थाफोराव सोनानै दोननाय जायो। दोनखांनायनि बेखौ साननै सानथाम जो थानानै जुमायलोंजायो जुमाय लोंखांनायनि उनाव आरो बेखौ जुमाय लोंखांनायनि उनाव आरोबाव उम आरोबावज जोङो बेखौ सेरेब सेरेबसिम सोलाय होनो हायो सेरेबसिम औ जायखौ जोङो जौ गोरान बुङो उम बेफोरबायदि
अ अ आरो बोनथां बे ओ जौ जौ होननानै बुङोब्ला जोङो मोननै मोनगोन मोननो हायोना जों बायनाय जेरेबा जौगिसियानो मोननै जाहैबाय फिसिनाय फिसिनाय आरो जौ ओरैनो फंबाय नङा होमबा आरो बै जौ फिसिनायनि बेलायाव नोंथाङा ओरैनो माबायदिहाय मोनदांथि दङ' नोंनि रोंगौथिया माबायदि जौ फिसिनाय होननायनि सायाव
जौ फिसिनायनि बागैथ' आंनाव बा ब्रायदि एमान रोंगौथि गैया नोंथांनाव दं नामा नों नोंथांनाव दङ'ब्ला आङो फंनैसो मिन्थिनो हागोन।
आंनावबो खोब बिदिहाय ओ गोबांथां आरो ओरैहाय रोंगौथि गैया थेवब्लाबो आङो आं जाखिनि खौ मोन्थिगौ बेखिनिखौ आङो नोंथांजों दा नोंथांनो फोरमायनो सानदों। औ जौ गिसि रा जौ गिसि फिथाइ होनना बुंब्ला बेै जौ खौ जों जेरैहाय बानायो बे माइब्रानि जौखौ बानायनाय जायो। बेहाय माइब्रानि रोसिखौ जों एसे हमनांगौ
नों नोंथां आरो आंनिसिम जिखिनि सावरायनो गोनां बाथ्रा बेखिनियावनो